औ हेल'
हेल'
औ खोनादो ना
औ खानादों दासो खोनादों औ दङ नोंथां दङ हेल' हेल' हेल'
खोनादो नों
औ दासखोनादों लासै
अ नोंथाङा फ्रि दङबा दैबानानि सायाव रायलाय जागोन नामा
अ दङ नोंथाङा रायलायजागोन दे औ रायलायजागोन दे
अ नोंथाङा दैबानानि बागै माने एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन ह दैबाना होनोबाथ' जोङो दैज्लां बोथोर नङा होमबा।
औ नंगौ।
दैज्लां बोथोराव जोंहा जोंनि सा सानजा भारताव गोबां दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो। दा बे गाहायै जोङो जोङो जिहेथु आसामाव थायो हिसाबै आसामाव जोङो गोबां दै बाना जानाय बेखौ जोङो नुबाय थायो। होनबा आरो बे आसामाव गुबै दैबाना जानानै गुबै जाहोनानो जाहैबाय दैज्लाङाव जोंनि आसामाव मनसुन होननाय मोनसे बोथोर फैयो। जाय बोथोरा माने बार अखा बारजों लोगोसे गोबां अखा खौ लानानै फैया आरो बे अखानि थाखायनो जोंनियाव गोबां दैबाना जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव गुबै मोनसे दैबाना जानायनि जाहोना जाहैबाय जोंनियाव आसामाव मोनसे ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र दै होननाय मोनसे दङ। दा बे दैमाया गोबां ओरै अरुनााचल चाइनानिफ्राय जोंनि ओ आसामाव गोग्लैफैयो जायनि जाहोनाव बे दैया दैज्लां बोथोराव लोमस्रावनानै सारा आसामखौनो बियो ओ दैबानाजों ओ लोमस्राव होजोबो। आरो गोबां खहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरैहाय बियो न' बां जिब जुनार हाग्रा बंग्रा टाउन सहरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोर थानाय ओनसोलावबो बियो गोबां गोहोम खोख्लैयो जायनि जाहोनाव जोंनि आसामाव ओ दैबाना जायो मोनफ्रोमबो बोसोराव सुबुं थैनाय बा जिब जुनार थैनायखौ जोङो मोनबाय थायो आरो।
औ।
दा गुबै जाहोना बेनो जोंनि नै आसामाव मोनसे बुहुमाव बोथोर दै बेनिफ्राय मनसुनारि बोथोर जायनि जाहोनाव जोंनि आसामाव दै बानाया जाबाय थायो। दा बेखौनो गुबै जाहोन होनना नै ओङो बिनिफ्राय आ फोरमायनो सानो आरो जे जोङो बिनिफ्राय माबोरै रैखा मोनगोन नङा होमबा
औ औ।
बेजोद दा बे हिसाबै जोङो मा खालामनांगोन बेनिफ्राय रैखा मोनोबा जोङो ओ जोंनि ओ न' बां लुनाय बा गारिफोरा हान्था मेलानि राहा खालामनाय बेफोरखौ जोङो ओ जाहाथे दैया दैया बेफोरजों गोरलैयैनो थांनो हायो। बेखौ जोङो खालामनांगोन आरो। आरोना नोंथाङाबो बेबायदिनो सानो नामा दैबाना जानायनि जाहोनखौ आसामाव?
औ औ नंगौ आरो बुंनो थाङोब्ला माने जेनेबा आथिखालाव बिफां लाइफांफोर खौबो दानफायनायनि थाखाय गोबां हाजोफोरखौ ओ हाजोफोरखौ सुलाय जोब्बायना बेफोरनि थाखायबो माने दैबाना दैबानाया माने गोबां जाबोबाय आरो ना। जोंनियाव
औ। दा नोंथाङा ओ दैबानाया ओ नोंथाङा दैबानानि जाहोनाव जे सुबुङा मा मा खहा जानो हायो हागौ बेखौ फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ औ माने मा खहा जानो हायो बेखौ? ओ माने ओ खहा होन्नानै बुंनो थाङोब्ला जेनेबा आबादनि खेथ्रआवनो बुंजायोना? ओ जोंनि माने सामाव थानाय जिमाननो मानसि फोर दङ माने गो माने गास सैबोनो ओ जेनेबा फिफटि पारसेनानो बांसि सिनानो माने आबादजों माने बिथा खालामनाय आरो ना जायनि थाखाय माने दैबाना फैयोब्ला आबादफोरा गाजि जि जायो गारजि जानायनि गेजेरजों माने गोबां खहा जायो बेनिफ्राय ओ न'फोराबो जेनेबा लोमोबा ओ दैबाना जायोब्ला जेनेबा लोम नानै मौ थागोन मौ मागोन जालाबायो बेनि उनाव आरो
औ।
फोरबायदिनो ओ गोबां माने प्रब्लेमफोरखौ नुनो मोन्नाय जायो आरोना दैबानानि गेजेरजों।
औ नंगौ नंगौ। ओ आसामाव गोबां दैबाना जाबाय थानायनि जाहोनाव माने ओ गोबां रां खरसा जाबाय थायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
दैबाना जायोब्ला मानसिफ्रा न'आव थानो जायगा गैया। बा ओंखाम संजानो जाय गा गैया। बा जानाय आ आंखाल जायो जायनि जाहोनाव सरकारा ओ बिसोरो दैबानाजों खहा जनाय सुबुंफोरनो मोनसे रिलिफ केम्प नङा होमबा था ग्रा जायगानि सुबिदा खालामनो होनां गोनां जायो आरो बेहाय लांनानै जोंहा रेसन जानाय लोंनाय। बा मेडिकेल दालि संख्रि थाव बायदिसिनानि जगार खालामनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव गोबां रांनि खरसा जायो नङा होमबा।
औ औ नंगौ।
आरो बे जुदि दैबाना जायामोनब्ला
औ।
नाजायामोनब्ला बै खरसा खरसाफोरखौ बा रां रुफाफोरखौ जोङो मा खालामनो हागोन गुबुन जौगानाय हाबा आरि जोङो बाहायनो हागौमोन
औ।
आरो बेबायदिनो जोंहा मालाबा लामा दा बायो। माब्लाबा माथावरि बायो। मालाबा आरो लामा
औ।
नङा ओमबा?
औ नंगौ नोंथां।
फोथार मालाबा दै लामा। सोलायो बिनि जाहोनाव गोबां आसामाव खहा जाबाय थायो आरो बे खहाखौ सुफुंनायनि जाहोनावनो आसामा गोबां रां खरसा बाहायनो गोनां ओमफ्राय आरो मा माखासे जौगानाय खामानिफ्रा बिदिनो थालाङो होननानै
औ औ औ ओ नोंथांनि बादिब्ला दै औ औ नंगौ नोंथां। मा होनो ओ। नोंथाङा दैबाना जानायनि जाहोना। मानि थाखाय माने जोंनि। जेराव बांबाय होननानै सानो।
औ ओ दा बे बांलायनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय ओ जोंनि हादरा दिनै ओ जोंनि रायजोआ। गोबां जौगाबाय। गोबां जौगानायनि जाहोनाव गोबां सुबुं। आसामाव गोबां सुबुं अन जिमाया बांबाय।
औ औ औ जायनि थाखाय माने पलिउसनफोराबो बांबायना।
औ औ।
औ।
गोबां सुबुं अनजिमा। बांनायनि जाहोनाव।
औ।
जोंनि मानसिफ्रा थानो जायगा। नि आंखाल जाहैबाय हा। हुनि आंखाल जाहैबाय।
औ औ।
बिदि हा हु थानो सुबुङा जौगानायजों लोगोसे गोबां गिदिर गेदेर न' लुबाय नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
लुबाय खारखाना गायसनबाय ओ मोजां मोजां लामा बानायबाय मोजां मोजां दालां बानायबाय। जायनि जाहोनाव खायसे। ओ दैफ्रा ओ थानो थाखाय बा थांनो था खाय लामा गैयि जानानै थाबाय।
औ औ।
बां गोबां बायदिसिना बानायनायनि जाहोनाव। जायनि जाहोनाव बै दैफोरा। ओ खायसेया मा जायो। थानो जायगा गैयिनि जाहोनाव। लोमसावनानै गोबां खहा खालामलांनो। एखमबा नुनो मोननाय आरो।
औ औ ओ जेनेबा बुंनो थाङो ब्ला दा गुवाहाटिनि दै दैखौनो लानो हायो आरोना हेल'। हेल' औ औ बुंनो थाङोब्ला माने गुवाहाटिनि जे दा दैबाना जायो बेखौनो बुंनो हायो आरोना अखा बाय हाबानो दै जायो जाय नि थाखाय माने नालाफोर दङो जे बेखौ माने ओ बिल्डिंफोर लुनायनि थाखायनो जो दैफोरा माने थांनो जायगा मोना बेयाव माने ज' जाना थानानै माने दै जाजोबोना बेफोरनि थाखाय माने गोबां खहा जायो जेरै दा खोनानो मोनबाय थायो मानसि थैनाय बेनि उनाव गोबां स्टुडेन्टफोरानो प्रब्लेम जायो जेने बा औ ओ स्कु लाव बा याव थांनायाव गोबां प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनो आरोना आरो गोबां ओ‌ बुंनो थाङोब्ला हाजोफोरखौ दां ख्लोब माने ओ जावख्लनि थाखायबो गोबां दैबानाफोरा माने बेफोरनि थाखायबो जादों आरोना हाजोनिफ्राय दैफोरा बोहैबोयो बोहैबोनानै माने ओ बेयाव ओ ज' जाफैनायनि थाखायबो माने ओ दैबानाया माने गोबां जायो आरोना अखा बाय हाबानो जायनि थाखाय माने दसेल' हाबाबो माने दैया जाखायो आरोना। जायनि थाखाय माने गोबां प्रब्लेम फोरफोरखौ नु मोननाय जायो। औ
औ
बेनिफ्राय औ औ नंगौ।
नङा होमबा टाउन सहराव दैया जमा जानायनि थाखाय ओ मैला मैलि जमा जानानै गोबां बेनिफ्रायनो बेराम आजारबो जायो।
औ औ औ
थाम्फै सोमजियो। जापानिस पेप्लाइटिस बायदिसिना गोबां बेराम जायो दैनि जाय जाय जाहोनावनो
औ ओ
दा बेबायदिनो नोंथाङा माबा बुंनो सानदों नामा?
नोंथाङा माबाफोर माने ओ सोंनो लुबैयोब्ला आंनाव सोंजायो नों जेनेबा दैबानानि बागै
औ औ दा नोंथांनि ओनसोलावबो बिदिनो दैबाना जायो नामा?
हेल'।
नोंथांनि ओनसोलावबो बिदिनो दैबाना जायो नामा? खोनादों खोनादों।
औ
हेलौ
हेलौ औ औ बुंफिनलाय
नोंथांनि ओनसोलाव बिदिनो दैबाना जायो नामा? हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेलौ औ मा बुंदोंमोन नों हो औ औ मा बुंदोंमोन?
नोंथांनि जायो नामा होननानै आं सोंनाय जादोंमोन
औ औ जोंनावबो जायो गोदोथ' माने एसेबां जाया मोन बेनिफ्राय दा बुंनो थांबा आथिखालाव गोबां जायो मानोना गोदो माने फोथारफोर दंसैयोमोन बेनिफ्राय माने न' लु-न'फोरा लुजोब नि थाखाय माने दैया थांनायनि जेथिंबो माने जायगायानो गैला जायो। जायनि थाखाव मान-जायनि थाखाय माने जोंनियावबो माने दैबानाया गोबां जानायखौ नुयो आरो ना सोरनिबा न'फोरावबो हाबलानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो नोंथांमोननि जायगायाव जागोना
जोंनियावबो जायो नाथाय जोंनियाव जोंनियाव एसेबां मानि जोङो जानायखौ नुनो मोना मानोना जोङो एसे बोरि ओनसोलाव दङ गोजौ हा ओनसोलाव दङ जायनि जाहोनाव जोंनियाव गोबां जानायखौ नुनो मोना
औ औ औ दे होमबा ना नोंथां औ औ औ दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथां